नोंथां खौ आं बरायनाय थाबाय नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आतसा आं नै दा
नोंथांनि रावखौ मोजांङै खोनाफैयासै
मोजांङै खोनायाखै?
ओहो मोजांङै खानाफैथ आ खै औ दा एसे मोजांङै खोनाबाय।
आतसा
नोंथाङा आं दायो ओरैनो दंथयो। ओरैनो जनायै दंथयो अ नोंथाङालाय मा खालामबाय दं?
आंङो नै ओरैनो बाहेरायाव यावनो था बायरायावनो थाबायग्लांनानै दं।
अ सोर सोर दं नोंथांजों लोगोआव
आंजों लोगोआवथ दा रावबो गैथ'वा ओरैनो ओरैनो मोनाबिलिनि बार जादों आं दा बायरायावनो।
मोजां बिदि हुदा खालामनानै लानाया मोनाबिलिनि बारखौ एसेबाबो बेराय रायग्लांनानै गोसोखौ माने स्रां खालामनांगौ। अब्ला देहायाबो मोजां थायो साननायफ्राबो माने माने बारा साननायफोर थाया। मोजां हुदाखौनो खामनानै लादों दे।
नंगौ ओ दानियाथ' जोंहा मुलुगनां आबहावा सान सफैगासिनोना बा जुनआ
अ नंगौ
बेवहाय नोंथाङा माबाफोर थांखिफोर लादों नामा?
आं आंनि न'नि सोरगिदिं आं बिफांफोर गायनानै जितु आं मिथिंगाखौ समायना माने मोजां माने अक्सिजेन मोननो थाखाय बेफोरनि बागै माने बिफां गायनानै लानो नागिरदों आं न'नि सोरगिदिं। ओमफाय नोंथाङाबो माबा थांखि दं नामा?
बए थांखिया बेनो जों जयैनो दाखालि साननैसो सिगां एसे सावरायदों मानोना जोंहा नैबे सिफुंनि मावखुलियाव एसे लांदां लांदां जानानै दंथ'योना बेनि सोरगिदिं मावखुलिनि सोरगिदिं बिफां लाइफां गायनो सानदों आरो आरो बिदि नो जोंहाथ' नैबे सिफुं मावखुलिनि फिसा फिसा फसंथानफोर दङ ना बिसिनियावबो माखासे ओरैनो बे आबहावा सानजों लोगोसे माबा मोनसे मावनो हायो नामा बे बफोरजों मोनसे सावरायलायनो नागिरदों आरो।
औ खोनानो मोनदों नोंथाङा
जानाय नङा औ बुंं
खोनानो मोनदों नोंथाङा माथो दाख्लैहाय मानास हायुआरि माने जायगायाव थांनानै मैयासो सफैदों नोंथाङा मा मा नुबोआ बेनि जायगाया मा माबायदि थासारिया अह
दाथ जायगाया मोजांआनो गासिबो सोमखोर गोथ थां गाब गाजोबनानै दं बहाय जों बे जोंनि जायगानिनोखा बे हायुङरारि मोनसे गार्देन जेनबा बेरायग्रा
अ
अन जोंनि जायगानि हिसाबै जों बयबो मिथिखायो बेयाव गंथसेयारि गान्दा आरो गोबां मैदेरफोर
आंबो थांनाय गरम बन्द थान्दोंमोन बिराद गिदिर गिदिर मैदेरफोर नुबो दों गान्दा बिदिनो फालो फालो नुबोदों ओमफ्राय बिदिनो आथिंगोल्लाव गोलाव बै मा होनो सिराप ना मा होनो बेख बो नुबोदों ओमफफ्राय सासे आंनि लोगोआ होसो जादोंमोन गान्दाजो
ओमफ्राय
ओमफाय आंसो बोरैबा माने मानसिखौ लानानै खारनाय बायदि रैखा खालामदों आरोना आंसो
आतसा आतसा गोबां गोहोगोरा होमबा नोंथाङा
बिदिनो सानजायो
दे दे मोज
साइकेलजोंसो थांदोंमोन जोङो
साइकेलजोंना अह नोस
अ औ औ खाथियानो जायो नोंथाङाबो मालाबा बेरायनो फै जोंनि बे हादरमायाव औ ओमफाय दायो नोंथाङा गाबोनफोर बहायबा थांगोन?
गाबोनफोर थांनायनिआथ' जेबो थि सम लाथ'नाय जायाखै। जोंहा नैबे फसन थानावनो एसे खामानि दं आरो बेयाव मावनांगोन ना मागोन बेखौ खौ बुंनो हाथ'आ।
खामानिफोर गैयाबा जोंनाव गाबोन बेलासे बेलासे बेरायनो फै।
आदसा माबाफोर हाबाफारि लानाय जादों नामा?
फारि माने इदिनो जोंहा आब'नि आथिमंगल दं आरोना बाहाय।
आब'नि?
अ माने जोंहा आब' अ। थांनाय बैसाग आवनो। अ थांनाय बैसागुआवनो हाबा हरदोंमोन ओमफाय बैस जा गैयिनि जाउनाव खायनो गाबोनसो बानो नागिरदों बेखायनो नोंथांखौ खावलायहरनाय थाबाय।
दे आङ आंनि लोगोफोरजों सावरायगोन बिनि उनाव मा जायो मोनसे। थि समफोर लानानै थांगोन।
थि सम माने गाबोन इदिनो बेलासे बा मोनाबिलिनि पासता ओ बा आरो द' रिंगासोआव फैबानो जाबाय आरोना नोंथां आरो लोगोफोरखौ लानानै।
ओ दे दे जागोन दे।
अ
नायनोसै दा लोगोफोराबो सफैथजोबा ओरै माबा बेरायहै
अबहाय बेरायहैदों?
उम बेरायहैनाया माखासे मानसिफोरा लोगोनि न'आव थांदों आरो माखा मासेफोरा ए बिदा जानायफोरजों थाउनाव बेरायहैदों।
अ ओमफाय नोंथाङा माथो ओ खाजिरङा फार्क ओ खाजिरङा माबा जायगायाव थांनो जिथु थिरांथा लादोंनो साननैसोनि उनाव खोनानो मोन
खोनानाय बाथ्राया नंगौ नंनाया जोङो आं हारसिंल' नङा आरो थांनाया बेवहाय। जों जोंनि लोगो ओरो ज।
सोर सोरसो थांगोन बेसेबां जनसो थांगोन?
गासै ब्रैजि जनजो जानो हागौ।
अ मोजाङै थांदो ओमफाय मोजाङै मोजाङै थांनानै फैदो। जानाय इरिफ्रा लां खादो आरो ना। बेबा माला थांनानै माला फैफिननो मोनगोन। रावबोथ बुंनो हाया।
औ
ओमफाय आंनोबो जाग्रा लानानै फैफा फिथाइ सामथाइ।
आदसा काजिरङा हाग्रामानिफ्राय?
अ हाग्रामानिफ्राय खोनानो मोनदों माथो बिराद खमला बिफां दंनो काजिरङा हाग्रामायाव।
अ दा खमला फिथायाइ थायनाय बोथोर नङाना
अ ओमफ्राय जोंनि जों जोंनिजों थायोथ
नोंसोरनियाव थायोना जोंनिथिं दायो दङ थाइजौ खान्थाल आरो लेसु सु ओमफ्राय बेै दा बिदि दं आरो जोंनिथिं दा।
लिसु दं
जोंहा नआव लिसु गैथआ जों गामियाव दं न खाथियाव।
अ गाबोन मोनाबिलि मोनाबिलि फैबा आंनो लानानै फैबा दे। बाजि रां सोनि
अ बावदोंसो दाखालि नोंसारनाव थांदोंमोन ना जोङो।
अ औ फैदोंमोनथ
बेवहाय नोंनो माखासे जाग्रा मुवाफोर बायदोंमोन आरो ना ए मोनसे दखानाव
अ ओमफ्राय
जाग्रा बायदोंमोन बेखौ बो जोङो आरो बिनि उनावहाय बायखांबाय बे सासेया मा माने जाग्रा मुवाखौ टिकआव सोबाय। प्लास्टिकाव सोखांनानै उनाव बेयावनो दोनथनानै गय जादोंमोन गय जाख खांनानै फैसा होखांबा थांनानै दाना बे जाग्रा मुवाखौनो बावलांबाय। डाइरेक थांबाय नोंस न। थोंजोङै नोंसिनाव डाइरेक्ट थांबाय ओमफ्राय। ओ नो-नोंस्रानि न खाथि मोनहां जाबासो बे मोनबासो खाथि मोनबासो जो
अ अ आं बे समाव नआव गैखायामोन खोमा दां।
नआव दं।
आं गैयामोनथ आबआसो।
दाखालि बावैसो सिगां थांबा नों
अ बे आंनि बिनानावसो
हा
आंनि बिनानावसो। आंखौ आंखौ नोंसोर लोगो मोनफायाखै बे आंनि बिनानावसो मानोना जोङो ने ओ समरासमनि नालाय। जावजा होननानै बुङो आरोना औ। आ
खोनानो मोन्दों माथो नोङो बेंटल फरायसालिमायाव थाहैनायाव गाबदोंनो?
अ गाबनाया बिदिनो आं थाहैफेराना उन्दैनिफ्राय।
आदसा आदसा।
ननि फारसे गोसोखांहरनानै बिदिनो एसे गाब दों।
आच्छा ओमफ्राय दायो बे फरायसालिमाखौनो नागारना फैबाय ना एसे अननो ओंखारदों
ओमफ्राय
ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंखौ नों दसे उनाव फैदोंमोन ना जों नोंसिनाव दङबा
अ
नोंसानि आबजों रायज्लायबाय थाबा ओमफ्राय
ओमफ्राय
सिगांग्रोगोन आरो गोजोननाय हाबाय माने जे जोंनो गोबां जाग्रा मुवा फोरो जाहोदों लोंहोदों बिदि बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
अ बियो बियो जोंनि माने आलासिखौ सिबिनायनि माने मावनां हाबाखा आरोना
आच्छा गोजोननाय थाबाय
अ
आरो
आरो नोंथाङा ओ खोनानो मोनदों दहाय साइकेलजों जोंनिथिं ओरै थांदोंमोन आं माने लामाजों नुहुरनाय बायदि मोनदोंमोन आं
आच्छा आंखौ
औ
अ आंथ थाङाखै थांनाया आं दाबसे जायगायावसो थांदोंमोन मटर साइकेलजोंसो थांनाय जादोंमोन बेयावहाय नों सोरखौबासो नुसनफ्लांदों खोमा
मोनथिला होमब्ला मेगनानो माने बोरैबा नुग्रा जालांबाय
ओम दाखालि गाबनानै ना
हा हा मोजां खोनायासै
ओ नोंनिखौबो मोजां खोनाफैयाखै बारा
आच्छा दालाय
दा एसे मोजां खोनाबाय नों खि नों थानाय जायगायाव टावार बारा नाङा खोमा दां
बिदिब्ला दोनथलायसै होमबा ना गाबोनफोर आराम सम लाना रायलाय फिनसैलाय जोंना समाबो जाबाय नालाय
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन्थों गाहाम मोना बिलि।
औ नोंथां निसिमबो गाहाम मोना बिलि
हे दे बिदिब्ला
औ दे